हेलौ
औ
नों नोंथाङा खोनानो हादोंना?
उम खोनादों
मोजाङै दङ
नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ दं
ओ नोंथांनि आवाजखौहाय एसे खम खोनानो मोनदों।
औ
आतसा नों थां नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आं मोनसे आयदानि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो लादों
औ सावराय जागोन। हागोन नोंथां
ओ जोंनि बर'फोरनि दोरों उम मोनसे गोजाम फोरबो जे बैसागु बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो लादों
औ
नोंथाङा नोंसिनि जायगायाव माबायदि रोखोमै गोदोनिफ्रायनो बैसागु फालिनायाहाय सोलिबोदों बिनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ मारै फालियो होन्नानै बुङोब्ला आं नुबोनाय बायदिहाय ओ जोंनि जायगायावहाय बैसागु फोरबोखौ बोस गोदाननि ओ जोबथा सानावहाय जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो बायदिसिना बिबार बिलाइ ओमफ्राय हालदै ओ लाव फान्थाव ओ बिलाइ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ ओ बिलाइफोरखौ
नोंथांनि गारांखौ मोजाङै खोनानो मोनाखै
हेल'
औ खोनादों नोंथां
अ एबार खोनादों ना?
औ खोनादों। दां
अ जोङो से खालारावहाय जोङो ओ गासैबो गामिनि रायजो राजा बिमा बिफा फंबाय गासैबो जोङो ओ से खा खा से खालार खालि जोङो ओ मान बावलायो गेदेरा
नोंथां
रंजायो न'खर न'खर हाब हाबनानै मागिलायो
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ बैसागुखौ फालिनाय जायो लोगोसेनो बे समाव बैसागु बोथोर समावहाय बयबो ओ आलासि जादलायो नोंथाङाबो बैसागुनि सायाव फंनैसो बुंहरनो
आ नंगौ नोंथां थारैनो बैसागु फोरबोआ जोंनो जोंना गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालिजाबोनाय मोनसे बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बै बैसागु बायनायनि उनावनो जों आबाद मावनानै जाग्रा बर' सुबुंफोरा आ आबादथिलियाव ओंखारो दा बै समावहायनो बोसोरनि गिबि दिन एबा दानावहाय बैसा सागु बोथोरखौ रंजा रंजास्रानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दा बे समावहाय ओ बैसागुखौहाय मोननै रोखोमै फालिनायखौ जों गाहायै नुनो मोनो जे बैसागुनि गिबि ओम सानाव ओम मोनसे रोखोमनि फालिनायानो जाहैबाय जोंहा मोसौ बैसागु गु बे मोसौ बैसागुखौहाय सैथ्र' दाननि जोबथा दान जोबथा सानावहाय थायनायखौ जों नुनो मोनो बै समावहाय मोसौखौहाय ओ माला गान बायदि रोखोमनि माला गान होनानै थाव आरो हांगारजों ला गायनानै ओ मोसौनि बिखङाव एबा आथिङाव दागो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेनिनो नैथि बैसागु हिसाबै बा नैथि रोखोमनि हिसाबै मानसि बैसागु फरायनायखौ जों नु नो मोनो दा बे मानसि बैसागु फालिनायाव -हाय बैसागनि सेथि सानावहाय जोङो नुवाथारि अबं लावरिखौहाय आर'ज गाबनायनि उनावहाय उम गिदिरा उन्दैखौ आरो उन्दैया गिदिरखौ जों सनमान एबा मान होलायो होलायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ औ नोंथां नोंगौ
ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि
दे ओम
नोंथाङा गोदोनि समनि बैसागु फालिनाय आरो आथिखालनि बैसागु फालिनाय बा रंजानायनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन आथिखा ओ सिगांनि समावहाय जोङो बांसिन रंजा बाजा मोसानायखौ नुनो मोनोमोन दामजुफोर जोंनि हारिमुनि आंगो खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं गंगोना बायदिसिनाखौ लानानै गाजा गोमजा रंजानायखौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालनि समावहाय जोङो ओ सावन् बक्सफोर दामनानैहाय रंजानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां थारैनो। दा बैफोर बैफोर दामग्रा दामजु आरो आथिखालनि बैसागु रंजानाय आरो गोदो गोदाय समनि बै समनिफ्राय रंजाबोनाय बैसागुनि गेजेराव माबाफोर गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो नामा नोंथां ना मा फोरमायनो सानो।
अ सिगांनि समावहाय जोङो ओ जोंनि हारिमुखौ गोग्गोम खालामफिननो हानाय मोनसे ओ नुयोमोन आरोना ओ जोंनि हारिखौ माने मोजां बेहाय बयजोंबो बाख्नाय जानाय मोनसे ओ दिन्थिनो हानाय जायोमोन आरोना ओ खाम सिफुं सेरजा दामनायनि गेजेरजों जोंनि ओ गासै ओ बर' हारिनि सावगारियानो बेरखाङोमोन आरोना आरो दा आथिखालनि समाव हाय जोङो साउन्ड बक्स दामना मोसानायफोराहाय एसेबां मानि मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हाया आरोना
नंगौ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंनि बैसागु रंजानाया गाव गावनि गोसोजों ओंखारनाय माखासे आ मेथाइफोरखौहाय खननाय जायोमोन लोगोसे बैसागुआवहाय रंजानाय समावहाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बिफां-लाइफां बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय दाम माखासे दामग्रा आगजुफोरखौहाय गावनो-गाव बानायनानै दामनाय दामनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जे मुगायावहाय ओ बैफोर माखासे दामजुफ्रा आ गोमालांनो हमदोंसै दा बेनि जायगायावहाय मा बबेबा मोनसे जौस्रांआवहाय बैसागु प्रग्राम खालामनाय बायदिफोरखौहाय जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनो आं मोनसे औ
दा बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे दामजुफोरा गोमालांनो हमनायखौ नुदोंसै लोगोसे खुगा मेथाइफोरा गोदोनि समाव जे खननाय गाव-गावनि गोसोनिफ्राय ओंखारनाय माखासे मेथाइफोरा आ खुगा मेथाइफोरा गोमालांदोंसै जों बुंनो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनि आङो जों बैसागु रंजानाय समाव आइजो एबा हिनजाव आरो हौवाफोरा मा मा गाबनि खसाब गाननानै मोसानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनाय।
हागोन नोंथां। गाहायै बैसागु रंजानाय समावहाय जों ओ बोराइ-बेन्थ', ओ सेंग्रा-सिख्ला, गथ'-गथाइ गासैबो जोंनि गोसोआ आ जोबोद रंजानाय मोनो दा बै समावहाय बोराया बोराय लोगो हानजा लानानै, सेंग्राया सेंग्रा हानजा लानानै ओ बुरैया बुरै हानजा लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो बै समावहाय ओ हौवा फोरा उम गामसा गाननाय आरो आर'नाइ लानानै रंजानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे आइजोफोर एबा हिनजाव फोरा गावसोरनि ओ गाननाय दख'ना आ गोजा खायफाया गोजा ओ बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबनि दख'ना गाननानै ओ गासैबो ओ जयैनो रंजानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां बैसागु बोथोरा जोंनि ओ बर' समाजाव एबा बर'फोरनि मोनसे बिखानि आमाय थख्ल' होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
मानोना जोंनि बे बैसागु रंजानाय फोरबोआवहाय जों बर' स बर' समाजाव जे मा रोखोम रायजो जादों एबा माबायदियै थांनानै थादों बैफोरनि माखासे सावगारिफोरा जोंनि बे बैसागु रंजानायनि गेजेरजोंहाय बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। लोगोसेनो बै सागो बोथोरहाय जोबोर मोनसे रंजाथाव बोथोर जायोना ओ बे समावहाय रानज्रयनानै थानाय बिफांफोराबो गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनानै ओ गासैनिबो गोसोखौहाय मोनसे गोजोननाय लाबोनो हायो आरो ना नोंथां।
थारैनो नोंथां लोगोसे बै समावनो ओ गामिनि माखासे अनजालुवा अनजालिनि गोसोनि खोथा बा गावनि गोसोनि रावफोरखौहाय फोरमायलायनाय आरो अन्नायनि मोनसे नेरसोन ओ जासिलायनाय एबा होलायनायनि मोनसे ओ सम एबा बोथोर होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
दे नोंथां बिदिब्ला दिनैनि बे ओ दान्दिसे सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दे नोंथां जागोन
उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों